औ खोनादों दे।
नोंथाङा मा खालामबाय दं दासान्दि?
आङो दोंथैयो नोंथाङालाय?
आंबो ओरैनो जिरायना दंथ'योर' नोंथां। माने कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ मोनसे एसे माने आयडानि सायाव रायज्लायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां जेरै जोंना बे आयदायानो जाहैबाय ओ बर'नि दानाय लुनाय बर'नि जोंना ओ सि दानाय लुनाय मा बायदि ओ रां खामायनानै मानसि सुबुंङा मायदि ओ जेनेबा ओ थांना दं एबा जा न'खरखौ सालायलांगासिनो दं बेनि बागै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना?
औ।
औ।
औ दानाय लुनाय औ। जोंनि बर'फोरा ओ दानाय लुनाय बुङोब्ला गोबाङानो मा होनो? बर' आइजोफोरा औ दा बागा जाबाय होननानै जोङो मिथिनोबो हायो आरो गोदोनिफ्रायबो बोजोंङो जोङो जों बर' फोरा गोदोनिफ्रायबो दाखायोमोन लुखैयोमोन औ बिदिनो ओ दा जोङो दानाय बुङोब्ला
औ
जोङो दा ओम जोंनि गाननाय दख'ना बिखौ जोङो दा ओ गोदोनि गोदोनि बर' सिख्लाफोरा ओ गोबाङानो ओ गोब बरजोंबो सिख्लाफोरा ओ जोंनि दख'नाखौ दानो रोङोमोननो। बिदिनो ओ बिसोरनि दिनाव ओ गस्ला गैयामोन नालाय दख'नाखौनो दानानै गानोमोन आरो बिदिनो आरो औ आगरफोरखौबो गोबाङैनो समायना समायना एरनो हायोमोन। औ बिदिनो आगरफोरा ओ मा होनो ओ बेखौ दाउथुब दाउथुब आगर फाय ओ नेब गन फारौ मेगन मायबा इदिनो हाजो आगर ओ बिदिनो ओ बो ग्रि बिबार औ बेफोरखौ ओ समायना समायना अगर आगर एरनानै दायोमोननो बिदिनो आरो ओ दा जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओ माबाफोरा मा होनो आर'नाइ बुङोबा जोंनि बर' हारिनि सिनायथि औ हा ओ आर' नाय इफोरखौ दायोमोन आरो जोंनि आ खाइजोंनो दानो हायो बेफोरखौ।
औ